हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ खोनादों ना
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
नोंथां आंथ' जनानै दङ जोंना लामायावनो एसे जना दंबो बार जागासिनो
अ बिदिब्ला मोजांना खबरा?
औ मोजां नोंथांनि खबरा नोंथांनिया?
औ आंनाबो मोजाङानो नोंथां
औ
बिदिब्ला
नोंथां मिथिखागोन नामा नोंथाङा मानि थाखाय फन हरखो आंखौ?
औ नोंथां नोंथाङा जौगानायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायलायनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां आं फ्रियानो दं
औ
जागायजेनग्रोदो बिथां नोंथां बिदिब्ला
औ बिदिब्ला जौगानाय बुङोब्लाथ
औ
जों मानसिफोरनि बा सुबुंफोरनि थानाया साबसिन हामसिन जानायखौनो बुंजायो
औ
नोंथाङा बेनि फारसे मा सानो एसे बुंनो हागोन नामा
नंगौ नोंथां माने औ
औ जौगानाया जों सुबुंफोरनि थाखाय गोनां नंगौना नङा बेनि बागै
नंगौ जों दानि जौगानाय होमबाथ जोंनिया दा आगोलनि सायदथ जोबोद मोजां जाबोबाय नङा होमब्ला
औ
आगोल जेरैमोन दाथ' जोबोद जौगाबोबाय जोङा बुंनो थांबा सिगाङो जोंहा जोबोद प्रब्लेममोन सु उसिदा सुबिदा गैयामोन दाथ' जोंहा आगोलनिस्राय बुहुद सुबिदा मोनबाय
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
थानायखो थानायानो जा जानायानो जा खामानि दामानि मावनायफोरानो जा माने आगोलनिसाय जोंङो जोबोद माने एसे आपग्रेड जाबाय आरो ना जेनेबा डेभलप जाबाय आगोलनिस्राय
औ नंगौ नोंथां
खौनो माने नोंथाङा एसे सावरायना होदो हागोन नामा नोंथां?
औ दा
औ
जौगानाय बुङोब्लाथ'
उम
जों सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया साबसिन हामसिननि लामायाव फैनायखौनो बुङो होननानै आं सानो।
औ नंगौ नोंथां होनो बिदिनो।
बेनि अनगायैबो जौगानाय बुङोब्ला सोलोंथाइनि फारसे बा देहा फाहामथायनि फारसे बा लामा सामा साख्रि बाख्रिनि
नंगौ
माखासे अबर अफरतिनिटिफोर
औ
बेफोरो जुदि जौगायोब्ला जोंनि सुबुंफोरनि थानाय
औ
मा होनगोन बेखौ जेनेबा मानसिफोरनि थानाय सिटायला लायफ सिटायला एसे साबसिनाव फैयो आरो।
नंगौ। जोंहाथ' ओमफ्राय दा सोलोंथाइ होनबाथ' सोलोंथायाथ' आगोलथ' जोंहा माने ओरै बायदि उसुबिदामोन माने जोंहा फरायनो होनना सोलोंथाइ सोलों माने स्कुलाव जों थांबा आगोल
औ नोंथां।
माने जोबोद प्रब्लेम जायोमोन। माने उसुबिदामोन आरो ना जोंहा जनो थाखाय मोनसे देक्स गैयामोन। ज'नो थाखाय मोनसे टेबोल गैयामोन आरो ना जोंना ओरैबायदि ना जोंहा लेखानिबो जोबोद प्रब्लेम जायोमोन बिजाबनि ओमफ्राय जोंहा बिथ थिङा आरो बुंदोंबा जोंहा फोरोंगिरिनिबो प्रब्लेम जायोमोन। सासे फोरोंगिरियानो माने साजोन सात द'जोन नङाबा नैजिजोनाव लागै माने सासे फोरोंगिरियानो नायनो गोनां जायोमोन नङा होमबा? बेयाव माने एसे प्रब्लेम जायो होनबा माने जिखि खिया नांगौ खिना सोलोंथाइखौ माने मोननो नागिरामोन आरो। आगोलनि जुगाव जोंहाथ' दा बे जोबोद बुंनो थांबाथ' दा बहुद दडेभलप जाबाय जोंहा बेनिफ्राय बोद बुहुद गोजौआव फैबाय जोंहा सिगांनि बायदिब्ला दो दाथ' जोंहा माने औ मोनसे माने दा जोङो जनायनि जनायनि लेखा बिजाबनि गासै बुस्थुखौ जोंहा मोनबोलांबाय दा।
औ
औ ओमफ्राय दा फरायनायफोरा बेनिखाय आरो ना फरायनायनि जेरै फरायनायाव जेरै जोंना माने जौगाबायबा एसे आगोलनिस्राय। बेफोरबायदिनो आरो माने मिथ दिगोल होमबा जोंहा दा फार्मासिफोर दोआवबो थांबाबो माने बेबो आप आपग्रेड जाबाय आरो ना एसे जोंनिया आगोलनिस्राय। दा सिगां जोंहा माने मोनसे बुस्थु जोंहा मोनसे बेमार मोनसे नायनो थांबा माने डाक्टरनि कमिनि थाखाय माने जोंहा लायन जानो गोनां जायोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
माने जोंहा खाासे डाक्टरनाव जोङो मोनसे बेमार खिन्थिनो थांबा बेमारिया माने मालाबाथ' डाक टर लोगो मोनैयावनो थैलांना थांनो गोनां जायो। जिउ हेंगारलांनो गोनां जायो माने ओरैबायदिनि खमिमोन आरो डाक्टरा
औ
दाथ' बुंनो थांबाथ' जोंहाथ' आगोलनि सोलायथ' दा ओ बेफोरबायदि जाला बुंनो थांबा। दा जोंहा डाक्ट क्टरावनो दोङो एभेलेबेल जाबाय। नङा होमबा?
औ दानि जुगावथ' बयबो गोरों गोरा सुबुंफोरनि अनजिमाया बांबाय।
बांबाय औ।
बेनिखायनो औ सोलोंथाइनि बिथिङावनो होनबा
उम
देहा फाहामथायनि बिथिङावनो होन
औ
सोलोंथाइनि बिथिङावथ' दानि मुगायाव बिराद जौगाबाय। बा जौगागासिनोयानो बुंजायो जोंनि ओनसोलावबो। औ गोदोनि समावथ' औ गोदोनिस माव बिदिनो बिजाबफोरनि आंखालमोन बा फोरोंगिरि फोरनि आंखाल जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां।
दा दानि मुगायावथ' गोबां गोरों गोरा फरायसाफोर ओंखारबाय।
ओंखारबाय औ।
दा जोंहा फरायसालियाव फोरोंगिरिफोर फोरोंनायनि अनगायैबो अनलाइन जोङो फरायनो हायो फरायसाफोरा।
औ
आरो दा जेनेबा देहा फाहामनायनि बिथिङावथ'
बु
आथिखालाव गोबां देहा फाहामसालि खुलिबाय। जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो बेनिखायनो जों मानसिफोरा गोबां सुबिदासिन जासिनदों आरो।
नोंगौ।
दा लासैनो जोंनि थाग्लाय फैलायनायनि हान्था लामा बा लामा सामाफोराबो जौगाबोगासियानो। जौगाबोगासिनो। औ नोंथांमोननिथिं माबायदि जौगानाय नोंथांमोननि लामाफोरा?
नोंथां जोंनाबोथ' बेफोरबायदिनोमोन जेरै जोंहा जों नुबोनाय बायदिबा जेब्ला जों उन दै उन्दैमोन बेफोरबाथ' माने मामोन जोङो माने मोनसे लामा थाबायनो थाखाय गारि थांनायखौथ' दोनथ'बायनो
माने सासे मानसिदों थाबाय लायनानै माने थाबायलांनो हानाय मोनसे लामानिनो माने सुबिदा गैयामोन जोंना। ओरैबायदिमोन आरो ना माने हाग्रा बंग्राजों थांनो गोनां जायोमोन। लामानि सुबिदा मोनसे गैयामोन। गारि मथरबोथ' सुबिदा गैयामोन देलाय दानि जुगावथ' गारि मथरा जोबोद अंखारबाय एभेलेबेल जाथारबाय नङा।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबादिनो होमबा दा नेस सिगां आगोलनिखौ नायबाथाय आरो दाखो नायबाथाय माने जों मोनथि नाय बायदिबा ओरै आरो ना माने डेभलपथ' जोंहा जादों बहुत दा जोंहा माने लामा दङ। लामाथ' दङ जोंना दा हाग्रा बंग्रायाबो गैया साफा जाबाय लामाया बेनि उनाव बे जों लामाया जोंनाया दा माने पाक्का लामाबो जाबाय।
औ नंगौना नोंथाङा? औ
दानिया माने थाबायनानै जेनेबा मोजां नाङो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
स्रां स्रांबो जाबाय बे आरो दा बेफोरबायदि होनबा फरायसालि होनबाथाय फरायसालियावबो जोंहा दा जों सिगां जि स्कुलाव फरायबोदोंमोन। बे स्कुलावबो माने जोंहा बस्था मोनसे लानासो फरायनो थांनो गोनां जायोमोन। नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां जों माने ओरैबाय दिमोन माने जोंहा बस्था मोनसे लाना फरायनो थांनो गोनां जायोमोन लेखा बिलाइनि गोनांथि माने लेखा बिलाइबो गैयामोन जोंनाव। बिजाब
मोनसे माने गांसे बिजाबखौ जों माने साथाम साब्रै मानसिजों लोगो नांनानै फरायनो गोनां जायोमोन ओरैबायदिमोन आरोना
औ
बुंनो थांबा जों नुनाय बायदिबाथ' दा बेफोरबायदि नंला। जोंहाथ' दा सरखारारनिफ्रायनो फैयो बिजाब नांगोखिनि बिजाबखौथ' मोनखायोनो।
औ
बयहाबो माने गांफा गांफा बिजाब मोनो दा। बबे बबे साबजेक्टनि बिजाब फैदों सबबो मोनजोबो ओमफ्राय बिथिं बुंनो थांबा आरो नोंहा जनायनिबो जनायनिबो नोंहा दा सुबिदा दोङो फोरोंगिरिफोराबो सुबि दा दोङो दा जोंहा नांगौखिनियाव फोरोंगिरिफोरबो दोङो दा। बेनि उनाव जोंहा दा आरो बुंनो थाङोबा जानाय-लोंनायनिबो सुबिदा मोनबावबायसो दानि जुगाव।
औ नंगौ नोंथां। औ
औ दानिया माथो ओंखामबो मोनजायोसो नोङा?
औ
माने जौगाबाय आरोना आगोलनि साय जोबोद बेफोरबायदि आरो फार्मासि होनबा आगोल माने जोंना ओरैमोन माने जोंहा न'निफ्राय सासे मोनसे फार्मासि दखानाव थांबा बे बेमारिया माने सिरियास जुदि एसे जाना दङो बा बेसिम माने बेमारियानो जिउ गोमानो गोनां जायोमोन आरोना। बे मेडिकेलाव लागै थांनायाव देहा फाहामसालियाव लागै थांनो माने गोजानमोन ना खाथियाव गैया। बेयाव जोबोद गोजान जायगायाव थांनानैबो माने लाइन नांनो गोनां जायोमोन। खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां, ओं।
बेफोरबायदिनो उसुबिदा दङमोन जोंहा खिन्थु दाथ' बेफोरबायदि उसुबिदाया गैला बुंनो थांबा।
जोंहा दा खाथि खाथियावनो दङ गंनै गंनै गंथाम गंथाम दङ दा गंथामनि बाराबो दङ। खाथि खाथियावनो
औ
देहा फाहामसालि जोंहा दा खुलिबाय
बिदिब्ला दा नोंथांमोननि
औ
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ ओ बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै मोजां मोनबाय दे
मोजां मोनबाय नोंथां आंबो साबायखार थाबाय नोंथांनि सिमबो बिदिब्ला दोन्थ'नोसै दा नोंथां। उनफोराव लोगो मोनलायगोन औ।